खोनादों
औ नोंथां खोनादों।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
नै नोंथां ओरैनो दङ
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ फ्रिब्ला
हेलौ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
हेल'
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादों ना औ औ जोंना नेटनि एसे प्रब्लेम जादोंमोना
औ औ
ओ नोंथाङा दायो फ्रिबा नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
अ ओ बिब्दिब्ला नोंथांजों दिनैनि आयदायाव
औ
गोदोनि बर'फोरनि इन्दि खुन्दुं लुनानै सि दानायनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
औ ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा इन्दिनि ओ इन्दि खुन्दुंखौ माबोरैहाय दिहुनो आरो बेखौ माबायदि बाहायो बिनि बागै
औ हागोन नोंथां जोङो जेनेबा गिबियावनो जेनेबा इन्दि एम्फौ फिथोबनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुं मोननो हायो आरोना नोंथां
औ औ नों
औ जोङो बे खुन्दुं दिहुन्नायाव जेनेबा गोबांथार जखानि फिथोबफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरोना
गिबियावनो जोङो जेनेबा ओ फिथोबखौ जोङो थौ गिदिराव साननैसो सोमनानै दोननानै एबा जेनबा जोङो मोननै मोनथामसो गोबावसिमहालागै सेवनायनि थाखाय ओ माखासे थालिर बिलाइफोरजों जोङो जेनेबा बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ बेनिफ्राय जोङो जेब्ला ओ आरो बे जोङो इन्दि फिथोब रुनायाव जोङो खारदैबो होनाय जायो आरोना नोंथां खारदै होयोब्ला जोंहा इन्दि इन्दि खुन्दुङआ जेनेबा गोमो गाबनि ओ महर जायो आरोना नोंथां
अ'
औ बेनिफ्राय जोङो इन्दि खुन्दुंखौ जेनेबा रुखांनानै जोङो रुनानै बिब्दिनो दान मोननै मोनथामसो दोननायनि उनाव जोङो बेखौ ओ जेब्ला जेनेबा बेयो सेवनानै मोजां जायोब्ला बेखौ जोङो ओरैनो दाथ' दैज्लां सम जोबनायजों जोङो बेहाय बेखौहायो ओरैनो जिरायना थानाय समाव जोङो बे फिथोबनिफ्राय जेनेबा थावख्रि लुनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां
अ' औ औ
हेलौ ओ बेबादिनो जेनेबा सम मोननाय समाव जोंङो जिरायनायाव बे इन्दि खुन्दुंखौ लुनाय जायो आरो ना जोंङो जेनेबा ओ बर'फ्रा माइ गायखांनाय समावहाय जेबो खामानि गैयाबाथाय बेखौ माबानाय जायो आरोना लुनानै लानाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ जोंङो जेनेबा इन्दि खुन्दुं जों जोंङो बिब्दिनो दखनाबो दानाय जायो आरो माखासे जोमग्राफोरबो दानाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां आ
थिखालावथ' जों
औ नोंथांमोननिथिं आथिखालावबो इन्दि खुन्दुं लुनाया दंबावो नामा।
अ जोंनिथिंथ' ओ बिब्दिया फ्राय गैलानो होनजायो नोंथां
औ औ
औ
होमबा जों दानिया बहुद खम मोनसेै आरोना इन्दिनि ओ इदि लुनाय खान्थि आरो जि इन्दिनि जि दिहुनो दख दख'ना बा जोमग्रा बेफोरखौ
औ औ जोंङो जेनेबा बेफोरखौ न'आव फ्राय लकेलाव बिब्दि ओ थावख्रि लुनानै गावनो इन्दि जि दाला नालाय बेखायनो आथिखालाव बे इन्दि जिनि दामा गोबां जौगानानै दं आ रोना नोंथां माने प्राइजआ बिराद हाइ जानानै दङ
औ नंगौ नोंथां
औ इन्दि जिया जेनेबा ओ बिब्दिनो दख'नाफोराबो गाननो थाखाय मोजां जायो लोगोसे नो जोमग्रायाबो मोजां जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
औ
जोंनिथिंबो इन्दिनि बेफोरबायदि जिखौ आथिखालाव जोबोद खम नुनो मोनबाय आरो गोबां सुबुंफ्रानो बेफोरखौ खम बाहाय सै आरो
बेनिफ्राय जोंङो जेनेबा
ओ इन्दि जि होना होनोब्लाथ' जोंङो बेखौ इन्दि गिबियावनो एम्फौ फिथोबनिफ्राय ओ बर'ननाय जायो नालाय जोङो बे फिथोबखौ मोननांगौब्ला जोंङो इन्दि एम्फौ फिसिनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ औ
ओं जोंङो जेनेबा इन्दि एम्फौआ ओ बिब्दिनो दमसेयावनो बिदै दैयो नालाय जेब्ला खिदे फिथोबनिफ्राय ओ बिदै दैनानै बायजोआव ओंखारबोयो बे समावनो जोला सिखिरिजों गोरोबलायना जेनेबा ओ जो सिखिरिया बिदै दैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
ओ सिखिरिया जेनेबा थुब्रा थुब्रा बिदै दैनानै ओ दोननायखौ बुथुमनानै सिथ्रि गुदुं जियाव जेनेबा जोंङो बेखौ खा थबनानै दोननाय जायो आरोना।
औ बेखौ जेनेबा गावनि सम बायदि बिदैनिफ्राय मोनसे समाव एम फौ जानानै ओंखारो आरोना नोंथां औ बै गोरलै एम्फौखौ जोङो जोथोन खालामनानै जेनेबा बे एम्फौ गोरलैयावहाय जोङो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ जेनेबा सान्द्रियाव दोननानै ओ देरजासे सिम जेनेबा जोङो बिदिनो संग्राय सानद्रियाव दोननाय जायो आरो ना। इन्दि एम्फौआथ' जेन'बा फिसानिफ्राय गुस्लायहोलां देरहोलां जायो नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा आ ओ एम्फौ फिसिनायनि बागै बुंबाय जेला नोंथाङा इन्दि बिलाइनि अनगायै आरो मा मा बिलाइफोरखौ एम्फौ फिसिनायाव बाहायबावो बा एम्फौआ जायो बेखौ नोंथाङा मिथिगोन नामा?
औ जेनेबा औ जोङो एम्फौ फिसिनायाव जेनेबा एम्फौनि थाखाय जों इन्दि बिलाइ बिनिफ्राय थासुमलि बिलाइ बिनिफ्राय गाम्बारि बिलाइफोरखौबो आरो ओ खारखान्दाइ बिलाइ बेफोरखौ जोङो एम्फौनो होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ जेब्ला जेनेबा एम्फौआ देरनानै ओ बिलाइ गोरा जानो हायो अब्ला जोङो इन्दि बिलाइखौ आथुम खानानै दान्दायाव सोननै ओ एम्फौनो जाहोनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
ओ बे समाव जेनेबा बिसोरो गुस्लायोब्लाहाय बांद्राय आदार जाया आरोना।
ओ गुस्लायखांनायनि उनाव बिसोरो मुखुब आदार जायो आरो जेनेबा बिब्दिनो था थाबै देरो आरोना। ओ गिदिद एम्फौआ देरफुनाय समाव जेनेबा गोबां ओ बिलाइनि गोनांथि जायो आरो बेयो बेखायनो जेनेबा थोजासे इन्दि बिलाइ बा बिब्दिनो थासुमलि बिलाइ बेफोरखौ ओ थोजासे होनांगौ नङाब्ला एम्फौआ एसे से बिब्दिनो फिसा फिसा जानो नागिरो आरो ना।
ओ औ
ओ
ओ जिहेथु एम फौनो ओ एम्फौनो हो जोङो जि इन्दि बिलाइ होयो। ओ बेफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव गावब गावनि न'आवनो मोनो ना गुबुननिफ्राय लाबोनांगौ जायो।
ओ बेखौ जोङो जेनेबा न'फ्रावबो मोननाय जायो बिनिफ्राय जोङो बेखौ गुबुनफोरनियावबो लायनाय जायो आरोना नोंथां। ओ बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ एम्फौ फिसिनायनि बागै एसे फोरमायदो।
औ औ जागोन दे नोंथां।
औ
ओ एम्फौ फिसिनाय होननानै बुंबाथ' जों आथिखालावथ' जोंनिथिं एम्फौ फिसिनायखौ फ्राय नुनोनो मोनलिया गोबां खम फिसिसै एम्फौखौ फ्राय गोदोनि ओमफ्राय एसे नुबोनाय ओ बायदिब्ला बेबायदिनो जेब्ला सिखिरियहाय बिदै दैगोन। बिनि उनाव बे बिदै दैनानै ला दैनायखौ जोङो ओ नोंथां थांआ दहाय बुंनाय बायदियैनो जिस्रियाव बोनथुमनानै दोनो।
औ औ
खोनादोंना नोंथां? बिनि उनाव जेब्ला बिनि उनाव बिदैनिफ्राय एम्फौआ गोरलैै ओंखारो अब्ला जों बे खौ आरामनो सान्द्रि बा संग्रायाव दोननानै ओ जि इन्दि बिफां बिनि गोरलै गोरलै बिलाइखौ होनानै दोननाय जायो आरो। जिहेथु बेयो एम्फौआ गोरलै नालाय गोरा बिलाइखौथ' जानो हाया नालाय। ओ बिनि उनाव जेब्ला एम्फौआ देरनानै गुस्लाय लांबाय थागोन
ओ अब्ला जोङो जेब्ला लोमलांबाय थायोना लोमनाय होनो ना एम्फौनि गुस्लायनायखौ।
औ औ औ
बे जेब्ला देरलांबाय थागोन बिदिनो बिनि देरनायखौ नायनानै जों बिलाइ खौ एसे गोरासिनखौ होगोन जेनेबा गोरलैनिफ्राय एसे गोरासिन आरो जेब्ला एम्फौआ एसे देरगोन आरोबाव एसे गोरासिन बिलाइखौ होगोन। बेबायदिनो जेब्ला बेखौ गिदिर जायो बा बिमानि लोमनाय होनोना जों बेखौ।
औ औ
बे समाव जोङो होमबाना एम्फौखौ ओ बिलाइ गोराखौ खाथुमनानै दान्दायाव आलायना होनानै जों एम्फौखौ बेवहाय दोननानै फिसियो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
ओ जेब्ला बिदिनो बिलाइफोरखौ होनानै एम्फौआ देरनानै मोननायनि सम खम जायो अब्ला जोङो बेखौहाय बियो जेब्ला एम्फौआ मोनो अब्ला गुफुरनिफ्राय जोंना बियो गोमो गाब लायो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
आरो जोंहा मोनसे गोदोनिफ्रायनो बेथ' सोलिबोबाय थानाय एम्फौ मोननायखौ बोरै ना खोनासंनानै बा माबा हमनानैबो जोङो जेब्ला ख्रुब ख्रु गाबो अब्ला मोनबाय होननानै मिथियो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
अब्ला जोङो बेखौहाय खानानै थालिर बिलाइ गोरानफोरखौ जोङो ओ बाहा बायदि खानानै होयोना नोंथां। जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन आदबैबो दोननो हागौ। खिन्थु आंनि नुबोनाय बायदिब्ला थालिर बिलाइ मोननाय गोरानखौ बेखौहाय जमा खाथुमना होनानै बे सायाव बेनि सायाव दोनो आरो।
औ
बेबायदिनो बिनि सायाव दोनखांनायनि उनाव बियो बेवहायनो फिथोब थोबनानै थायो। बेबायदिनो बिनिफ्राय जेब्ला बियो फिथोब थोबनानै थायो अब्ला जों बिनि फिथोबखौ खानानै बेखौ एम्फौखौ सिङाव थायो जिहेथु बेखौ जिरनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनि दिनैनि रायलायनांगौ आयदानि थि थानाय समावो जाबाय जों दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां औ दे दे
औ दे बिब्दिब्ला जों